हेलौ औ खोनादों औ खोनादों नोंथां।
औ।
मा खालामदों नोंथां ओरैनो। हेलौ अ सावरायजासिग नामा नोंथां होमबा। औ खोनादों नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन।
औ नोंथाङा ओरैनो माहोनो मा मा ओंख्रि। खौ जानायाव खोब मोजां मोनो आरो मे जानाय जानाय लोंनायनि ब।
ओंख्रि। दा जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा। जोङो बर' हारिनि बा गोदो गोदायनिफ्राय। फ्रायनो बर' हारिया माने जेरैबायदि ओंख्रि जाबोदों माने। दा बर' हारिनि गेजेरावहाय। ओरैनो जों जानाय ओंख्रिखौ बा बर'फ्रा माबायदि जायोमोन मा। बायदि मायोमोन बिनि माने जानाय लोंनानि माखासे बाहागो। दङ नङा होनब्ला जेरैबायदि। औ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो। थिंगानि गेजेराव थानानै मोजां मोनबोनाय मोनसे हारि बा मिथिंगानि गेजेरावनो थाबोनानै रायजो। जाबोनाय मानसि लोगोसेनो मा बिसोरो माने जानाय लोंनाय। खौ माखासे बाहागोआव रानदों आरो जेरै रुनानै। जानाय सावनानै जानाय मेंनानै जानाय एव। थामनानै जानाय माने बायदि बायदि। बाहागोआव बिसोरो खालामनानै माने। गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों लोंबोदों आरो दा, जोङो दोरोङारि जानाय लोंनाय बा दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव जेरैबायदि स सबायाइ खारै आरो दाउ बिनिफ्राय अनला खारै आरो थं बुंनो थाङोब्ला नारजि नङा होनब्ला बेफोरखौ जों बुंनो ह हायो, आरो बेयावनो मख'नो गोनां बाथ्रा दि जे गोदो गोदायनि बांसिन बांसिन हिनजाव मानसिफ्राबो आथिखालावबो बुंनो नांगोन जेरैबायदि ना गुरनो थांनाय मोनसे नेमखान्थि दङ नङा होनब्ला ना गुरनो थांनाय। बा हौवा मानसिफ्राबो सेन सानाय बा ना हमनाय बिदिखौ जोङो गोबां नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव माने गोदो गोदाय आरो आथिखालाव नुनो मोनदोंब्लाबो जोङो गोबां खमखौ नुनो मोनदोंसै आरो दा बे बेफोरबायदि थांनायाव गोबां गिदिर फिसा ना मोनबोयो नङा होनब्ला? जेरै ना मावाबो मोनबोयो ना फिथिख्रि बायदिसिना ना फिसा फिसा मोनबोयो दा बैफोरबायदि नाफोरखौ मोनबोयोब्ला न'आव लाबोनानै बासिनानै जेरैबायदि लायाव जुनानै मेना जानाय दङमोन नङा होनब्ला? दा बेफोरबायदि जानाय गोदो औ दङमोन आरो जेरै सावनानै जानाय स स नानै जानायखौबो जों गोबां नुनो मोनो, आरो आथिखालावबो जों औ बिदि जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। दा ओंख्रि जानानै मोजां मोनाय होनोब्लाथ' गोबांखौनो जों मोजां मोनो जेरै अनलाजों मे वायब दाउ बेफोरखौ जों जानायखौ नुो जोंु नुनो मोनो खारै माने गोदोनि समाव खारैनि बाहायथिया जोबोद गोबांमोन आरो। दा ग गंफ्रोमबो बर' न'खरावनो माने खारै खारैया थाखायोमोन आरो, माने दा जेरैबायदि आथिखालाव मानसिफोरनियाव जेरैबायदि थाव थायो बिदिनो खारैया माने गै बर' सुबुंनि न'खराव थानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो दा। जोङो गाहायै बुंनो थाङोब्ला दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों बुंनो थाङोब्ला ज जों खारैजों संनाय बांसिन ओंख्रिखौनो जोो दोरोङारि ओंख्रियाव जोङो हमनानै लानो ह बेखनियावनो मोन जे बेखिनियावनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानबावदों जे जेरै जेब्ला हाबा जायो नङा होनब्ला? हाबा जानानै जेब्ला बर' बर' समाजाव मोनसे ह खथासुनि खुंनाय मोनसे हाबा दङ नङा होनब्ला? दा बैहा औ बै बै हाथासुनि हाबायावबो जे हिनजाव गोदाना अनला ओंख्रि संनांगौ होननाय मोनसे मान नेमखान्थि दङ दा बुंनो थाङोब ज म अ ओं ग म बर'नि गुबै बा गाहाय ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। औ दा बेफोरखौ संनायनि माखासे नेमखान्थिबो थायो। नङा होनब्ला औ ओ दा नोंथाङा जेनेबा औ दे बुंनो हागोन नोंथाङा
औ दा माने खारै होनदोंमोन नामा होनोंथां औ खारै नाामा होनदोंमोन नोंथां अ बेखौ माबोरै मा आदबजों माने बानायनाय एबा जाय बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
दा खारै होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो गाहायै थालिर बिफां नङा होनब्ला थालिर आथियानि बिफां थालिर आथियानि बिफांनि खायसे खायसेखौ जोंङो बै बिगुरखौ हानानै बा फोराननानै बेखौ सावनानै बिनि बेफ्राय खालामनायखौबो नुनो मोनो आरो मा ओ थालिर बिफांनि बै जाय गाहाय बेदर थाया होनबारो दा फ्राय थानाय बेदरबाय थाया होनबा बेखौ दानख'नानै फिसा फिसा फिसा सा हानानै सान्दुङाव फोरानो आरो सान्दुङाव सान्दुङाव फोरानना लानानै बेखौ सावनानै हा थफ्ला खालामनानै बिनिफ्राय जों खारैखौ दिहुननाय जायो बेजों लोगोसे नो जोंङो मुदुफुल होनोना जायखौ मैथ्रु बिफां होनोना मैथ्रु बिफां खौ दाननानैबो बिदिनो औ जेरै फिसा फिसा दानोबा थाब रानो होनना थाब रानो जिहेतु बिनि बेखाय मा मैथु बिफांखौबो फिसा फिसा दाननानै फोराननानै बेखौ सावनानै बिनिफ्राय हाथ'फ्ला खालामनानै थोब्ला खालामनानै दैजों एसे दानानै माने गथा खालामजानायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों आरो बेजों लोगोसेनो औ बिनि अनगायैबो जोंङो नारेंखल फिथ नारेंखल फिथाइनि जि बिगुर
बेखौबो सावनानै जों खारै बानायनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसेनो जेरै औ जेरै बेसर आबाद सिबिं आबाद बायदि आबाद मावो नङा होनब्ला दा बै आबादखौ जेब्ला हानानै मारा होखांगोन ना मारा होखांनायनि उनावहाय जि दंफां थायो नङा होनब्ला जि दंफां दफां थागोन बे दंफांखौ गाराला बिनो मान मा खालामो सावनानै सावनानै बेखौ मोजाङै सारिलिना लानानै बे मिह मिह जेब्ला हाथफ्ला ओंखारगोन बै हाथफ्लानिफ्राय माने खारखौ बानायना ला नाय जायो। नाथाय बुंनो थाङोब्ला
माने साबसिन खारै होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बे थालिर बिफां थालिर आथियानि बिफां निखौनो जोंङो बुंनो हायो आरो। आरो लोगोसेनो ओ थालिर फिथाइ थालिर फिथाइनि जि बि बिगुर जों बिगुरनिफ्राय बेखौ सावनानैबो जों खादै बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बा खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। मानो होनबा बर'नि ओंख्रि होननायावहाय खारैया माने बहु गोबां मैखोम बिहोमा होनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो। बा दिनैसिमबो नुबोबाय थादों जोंङो। औ
खारैनि अनगबो दाना गुबुन माने
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ स नि बायनायखौबो जों नुनो मोनो औ
आरो मा होनो अनला अनला ओंख्रि होनदों नामा होनदां बे अनला ओंख्रिखौ माबायदि नेम खान्थिजों माने संनानै बेखौ फोरमायनांगोन नामा
दा अनला ओंख्रिखौ मारोरै जायो होननानै बुङोब्ला जोंङो सिगाङावहाय माइरंखौ सोमनानै दोनो नङा होनब्ला माइरंखौ जोङो सोमना दोनगोन। माइरंखौ सोमनानै बा सुखांनानै दसे गोरान जानो होगोन। गोरान जाहोखांनायनि उनाव जों बे खौ बा उवालाव बा आजिखालि ग्राइडार थायोना ग्राइडाराव देनायखौ जों नुनो मो सै बा थबसियाव देगोन बेखौ देना लानानै औ औ बा नों जाय जों संगोन हमना लाबाय नों मेवाजोंनो संगोन अब्ला जोङो मेवा माखौ खारै होनानै माने एसे फोमोनना लानानै जोङो दैखौ होना लायो आरो। दा जेब्ला बे गोदौगोन गोदौब्ला माखा खालामगोन बै अन गुन्दै नों देना लानाय अन गुन्दैखौ माने एसे एसे एसे होनानै होयो। जेब्ला होनाया जोबगोन अब्ला बेवहाय खारै खौ होगोन आरो जोङो खारै होखांनानै बेखौ जोङो मोजाङै गोदौ होगोन। औ ओंख्रिया होनबा बिदिनो रेडि जाबाय आरो।
औ।
औ। दा नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनगोन ना मोनाबा नोंथांमोननिथिं माबायदिहै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ जोंनियावबो बेबायदि नोंथाङा बुंदों बेबायदि मेने संनो रुनाय मोननाय जायो आरो
औ।
बेबायदि नेमखान्थिजोंनो औ जोंनि ओनसोलाव माने खारै खौ माने खोब माने ओ थालिर बिफांनिफ्राय बानायनायखौ बारा मोननाय जाया। खोब खम मोननाय जायो मानो होनब्ला जोंनियाव अ सिबिं सबाय बेसर एसे आबाद जायो नालाय गोरान आबाद जाउनाव माने बेफोरनिखौसो जों माने खोब ओ खारैखौ मोननाय जायो आरो बेनि खारैखौनो जोङो जानाय जायो बेनिखाय गुबुनफोरा थालिरनिखौ बानायनायखौ जों नुयो बेयावबो खोब खम नुनो मोननाय जायो ओ जोंनियाव मा होनो गोरान आबाद मावनाय जायो नङा होमबा सिबिं सबाय बेसर औ बेफोरनिफ्राय माने खारैखौ बांसिन दिहुननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जोंनियाव औ
औ औ दा नोंथांमोननिथिं खारैनि बाहाय थिया मा बायदि।
जोंनियाव खारैनि बाहायथिया जोंनियाव सोरबा गुबुनफ्रा बिदिनो दोनो मानो होनबा गुन्दैयै दोनो सोरबा बस्था माबाफ्राव सोनानै आरो खायफाया मा होनो नोंथाङा जय जेरै बुंदों मा होनो दै एसे होनानै माने से मा दोनो फिथर बायदि लारु दानानै दोनो बेबायदिखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो आरो।
नोंगौ औ औ जेब्ला नांगौ जायो अब्ला माबा थायो थायोना बे नारेंखल फिथाइनि खन्थ्राया बेयाव होनानै सरनाय जायो नङा होनब्ला औ। माने गोदोनि दिनाव बे नारेंखलखौ जाखांनायनि उनाव न जाया बेखौ बेखौ गारा नङा होनब्ला जेब्ला बै जाय जों माने दै दिहुनो बे दै दिहुनाया गब्लां जान थायो बेजोंनो जों खारै सनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
आथिखालाव समजों लोगोसे गोबां सोलायनायखौबो जों नुनो मोनदों। जाय जेरैबायदि हागौ सुबिदा बायदि गाव गावनि सुबिदाखौ खालामना लादों नङा होमब्ला।
औ नंगौ।
औ। अब्ला नोंथां एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दोनथ'नोसै नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय इयुनाव लोगो मोन मोनलायफिनगोन होन्नानै आसा खालामनाय थाबाय
औ जागोन दे नोंथां औ दे औ औ दे